औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो
औ नोंथां
आयदायानो जाहैबाय दानाय लुनाय
औ
बिदिबा जागायनोसैना नोंथां
औ नोंथां जागोन जिखिनि हायो बुंनोसै नोंथाङाबो बुंनानै होबानो जाबाय माखासेखौ
औ दानाय लुनाय जेनेबा दानाय लुनायनि बागै नोंथाङानो सावरायग्रोदो नामा
औ जागोन नोंथां जिमानखिनि आं हायो बेखौ नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै
औ
दा जोङो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने फार्स्टआव इन्दि एम्फौखौनो जोङो रायज्लायग्रोनांगोन आरो माने स गोसोखांग्रोनांगोन आरो दा बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जिखौहाय गाव गावनो आखाइजोंनो दानानै दिहुनोमोन नालाय दा बेनिफ्राय इन्दि एम्फौ फिसिनानै जोङो मा खालामोमोननो इन्दि एम्फौखौ माने लाबोनानै जोङो बेखौ मा खालामो फिथोबनिफ्राय लाबोनानै बेखौ सप्तासे बा बेफोरबायदिनि थाखाय दोननानै जोङो बेखौ सिखिरि ओंखारहाय जायो आरो
औ
दा बेनिफ्राय जोङो बेखौ सिखिरि होननि बिदै होनानै बेखौ आ
सैद' दिन बा फन्द्र' दिननि उनाव बेखौ जोङो फिसा ओंखार होनोनाय जायो दा बेनिफ्राय बेखौ एसे एसे देरहोनानै माने जों बिलाइ इन्दि बिलाइ मिथिखायो नङा होम्बा नोंथाङाबो दा बे बेफोरखौ जोङो होनानै बेखौ फेदेरनाय जायो आरो दा बेखौ फेदेर होनानै जेब्ला बे बिमा जागोन गोमोन ओंखारगोन बेखौ जोङो माबा थालिरनि गोरान बिलाइ नंङाब्ला ओ जिखुनु जाया बिलाइफोरखौ जोंङो दाननानै बेयाव जोंङो बेखौ इन्दि बे एम्फौखौ जोंङो फिथोब फिथोब होनाय जायो आरो। दा बेयाव जोंङो बे फिथोबा जेब्ला थोबगोन थोबनानै जेब्ला बियो ओ माबा जागोन बोखार जानाय जागोन जोंङो बेखौ बोखारानानै बै इन्दिनि जि खुन्दुं बे नै फिथोब बेखौ जोङो बख'नानै जोङो बेखौ रुना लानानै बेखौ जोङो एसे दोननाय जायो आरो दा बेखौ जोङो दोननानै बिदिनो साननैसोनि उनाव बेखौ जोङो साननैसोबा अखानायैफोर बेफोरबायदि आरो एसे माने बेखौ। ओ खुन्दुं बानायनो थाखाय जों दोननाय जायो। दा बेनिफ्राय जोंङो बेखौ बोखांनानै जोंङो थावख्रि लुनानै बेखौ जोंङो खुन्दुं बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ जोथ' आरो जि दानो थाखाय गोबां आगजुफोर नांगौ जायो नंङा होनबा जेरै ओ थाथ गान्दै माखु सब बेफोर माने गासिबो बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो। दा बेफोरखौ जोंङो माने मिथिंगानिफ्रायनो जोंङो बहुत दरननानै लायो आरो माने आरो आ बेफोरफोरनिखौ जोंङो जगार लाखानानैसो जोंङो जिफोरखौ दानाय जायो नालाय दा बेनि उनाव बै फिथोबखौ जे जोंङो माबा खालामदोंमोन बेखौ माने ओ जों बेफोरखौबो गाब होनायखौ गोदो गोदाय बर'फोरा बर' हिनजावफोरा आरो गावसोरनो माने गाव गावनो बे मिथिंगायाव मोननाय बे बिफां लाइफांनि जे बिलाइ बा रोदा बेफोरनिफ्राय फिथाइफोरनिफ्राय जोंङो रोसि दोरननानै माने जों बेयाव गाब होनाय जायोमोन आरो। दा बेखिनि गाब होनानैनो जोंङो मा खालामोमोन बेफोरखौ जोंङो मानि ओ दानायनि दरननोमोन आरो जिखौ जिखिनि नांगौ माबायदि नांगौ दानि बेफोरबायदि आरो खायसेया इन्दिनिफ्राय दर'नै बे जे जोंङो बाजारफोराव बा हाथायफोराव थांनानै जोंङो बेफोर खौबो माने बायनानै लाबोयोमोन आरो दा बेफोरखौ जोंङो नांगौ बायदियैनो जोंङो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोंङो दानानै दोहनोमोन जेरै दखना, गामस सा आरो आर'नाइ बेफोरखौ जोंङो दानानै दोरनोमोन आरोथ' जोंना गोदो ओ बे इन्दिजि जि ओ फालि एबा जोमखांग्रा जि बेफोरखौबो जोंङो न'आवनो बे इन्दि एम्फौ निफ्रायनो एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो जोंङो दानानै दरनोमोन आरो। बेफोरखौ आरो जोंङो दानानै आरो आ जोंनि न'खर सुंथानो थाखायबो जोंङो बेखौ माने बाजारफ्राव लांनानै फानहैनाय जायो आरो।
औ
आ इन्दिनि जि बै जि बा जोमखांग्रा बेफोर जिया माने गोबां बेसेन गोसामोन आरो सिगांनि समाव दाबो बे ओ बे इन्दिनि जिफोरखौ जोंङो गोबां बेसेनावनो मोनो दाबो माने ओ माने दामफोरा आरो बिनि गोबाङानो दासिमबो बेबायदि आरो दा बेफोरखौ जोङो नखर सुंथानो थाखाय बर' हिनजावफोरा बेफोरजों बेनिफ्राय दानानै दुरुनो बे जिफोर खौ लांनानै माने बाजारफ्राव फानहैनाय जायोमोन आरो बेबायदि दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे
औ ओ जि दानाय होननानै बुंङोब्लाथ' जेनेबा उम आगराबोथ' हाबफायोना जि दा
औ नोंथां।
बेनिखायनो माने आं आगरनि सोमोन्दैनो एसे बुंनोसै आरो।
औ नोंथां।
होनबा ओ जेनेबा गिबियावनो ओ बर'फोरा गोदो गोदाय बे ओ गोजांनाय गोलोमनाय बा लाजिनायजों गावनि देहानि अंग'खौ खोबथेनो थाखाय दंफां बिलाइ बिगुर आरो जिब जुनारनि बिगुर बायदिफोरखौ गानबोदोंमोन आरो
औ नोंथां।
बर'फोरा माब्लानिफ्राय जि दानानै आरो जियाव दैखांना आगर दैखांनानै गानबोनो रोंदों बेनि माने जेबो थि सम नागिरना मोननाय जाया आरोना नोंथां।
ओ नोंथां
जियाव आगर एरजासिमाव गोबां माने मावनो गोनां हाबा थायो आरोना। गिबियावनो जेनेबा खुन्दुं लुनाय गाब गानाय खुन्दुं थुननाय जि सोंनाय नाय हिसानसालियाव दैखांनाय ने बायदि बायदि। हाबा थायो आरो बैफोरबायदि उम खामानिखौ माने मावखांनायनि उनावसो जि दानानै आगर एरनाय जायो आरो खुन्दुं लुनाय लुनायनिफ्राय लानानै जियाव आगर एरजासिम नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ माने नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोरखौ माने बर'फोरा गोदो बिसोरो माने मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै औ गुबुन आदब बाहायनानै बर'फोरा माने सोरजिनानै लाबोदों आरो
ओ नोंथां
बर' आइजोफोरा माने आगर एरनायखौ नायोब्ला माने गाहाय मिथिंगानि नों गुबुन गुबुन नुथाइफोरखौ लानानै ने आ एरनायखौ नुनो मोनो आरो बैफोर आगरफोरनि मुंखौ जायनि सावगारि नुथायखौ लानानै एरनाय जादों बेफोर माने बेफोर माने बैफोरबायदि मुंजोंनो माने आगरनि मुंखौ दोन
नोंखौ दोननाय जादोंमोन आरो नोंथां औ।
जेरैहाय मा होनगोन बेखौ दिंखिया आगर हाजो आगर फारौ मेगन, मावजिनि आफा आगर थाइगिर बिबार माने बायदि बायदि दं आरो।
ओ आरो बिथिं दङ गरखा गंब्रै गरखा गंनै गरखा गंथाम बेफोर न?
औ नों गोबां दङ आरो जेनेबा उम जेरैहाय दिंखिया आगर दिंखिया आगर होननानै बुं ओ जेनेबा दिंखियाखौथ' बर'फ्रा ओ ओंख्रिबो जानाय जायो नङा होमबा? फाजा फोरबो जायो माने ए बे बिनि माने नुथाइखौ समायना नुथाखौ नुनानै माने जियाव आगर महर होनाय जादों आरो जेनेबा ओंख्रि जानाय बाहायनाय जायो आरो साम इदिनो नुबाय थानाय जायो नालायथो माने इनि समायना महरखौ नुनानै जियावहाय आगर एरनाय जाबाय बेबायदिनो माने बेखौहाय दिंखिया आगर बेफोरबायदि
जेरै नोंथां हाजो आगर एफोरनि सायाव
औ हाजो आगराबो उम बिदिनो बर'फ्रा हाजो सेर सेर थांनानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि नालाय बिसोरो ला हाजो हालाफोर याव मैगं आरिफोर जों खानानै जों जाबोदों गोदोहाय जेरैहाय थास थास' फिथाइ दिंखिया लाफा सायख' सिंग्रि मैखि बायदि बायदि बैफोर बेफोरबायदि मैगंफोरखौ खाहैनायावनो हाजोनि मुहुर खौ खाथिनिफ्राय ओं खाथिसिनाव नुबोदों आरो हाजोनि जेनेबा हाजोनि समायना महरखौ। नुनानै मुहिहाबनानै जेनेबा हाजोनि आगरखौ जियाव ओ माने महर होदों होननानै बुंनो हायो आरो बेबायदिनो हाजोनि आगरनि मुंखौबो हाजो आगर मुं दोनदों होननानै बुंनो हायो। दाथ' आरो जे हाजो आगरानो बर'नि माने फेमास आगर होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
ओ नोंथां
मान गोनां आगर होननानै बुङोब्ला माने बेखौनो बुंनो हायो आरो जोंनिया। बर'फोरनिया नङा
औ जेरै जों आर'नाइफोरावबो जों बेखौनो एरनाय जायो नङा होनबा? ना नोंथां?
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जि मिनिट जाबाय नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनदों दा दा दोन्थ'नोसै नामा होमबा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ दे।
दे अब्ला।